औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा खोनादोंबा आंनि माथोखौ मोजाङै
औ खोनादों नोंथां थारैनो
आं ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय जेरैहाय जोङो देहानि बा देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मा मा गोनांथि जायो जायोबा जोङो मा मा जानाय जायोबा लोंजायो ओरै रायज्लायनो नागिरदों नोंथाङा सोलाबगोनना
सावराय जागोन
औ गिबियावनो जोङो ओ देहा देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय गोबां बा ओ गावखौनो जेरैहाय मैगं थाइगंनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय गासैबो ओ देहानि थाखाय आरोना जेरैहाय जोङो । ओ गिबियावनो होननो थाङोबा जोङो फुङावनो सिखारनानैहाय दै गुदुं बा दै गुसुखौनो मोजाङै लोंनांगौ आरो ना फुङाव मोखां सुनानै उदैयाव बासि औ उदै बासियावहाय जोङो दैखौ लोंनांगोन मानो होनोबा जोंनि ओ देहानि थाखाय दैया जोबोद गोनांथार । ओमफ्राय औ जोङो ओमफ्राय ओ देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय गोबां ओ ओ बर'फोराथ' बांसिनानो ओ मिथिंगाजों बा मिथिंगानि मेगं जानाय जायो जेरैहाय हाग्रा हाग्रायाव थानाय मिथिंगा मिथिंगानिफ्राय जोङो खनना लाबोनाय बा नागिरनानै लाबोनाय मैगं गोथांफोर जाबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां ओमफ्राय ओ थिग बिदिनो जोङो ओ जेरैहाय दै लोंनानै जोङो फुङावनो ओ फुं नि टाइमावहाय जोङो थाबायनांगौ बा खारनांगौ जोंनि थैनि आरो मोदोमनि थाखाय बा देहानि थाखाय मोजां जा फुङावहाय बारहावा मोनो बे जोंनि ओ खर'खौ बा जोंनि थैफोरखौ साफा खालामो एबा बो फ्रेस खालामो जोंनि ओमफ्राय औ थिग बेबायदिनो जोंनि देहानि लस होनबाथाय जोङो ओ आजिखालि ओ बायदि सिसार होनाय मैगं थाइगंफोरखौ जाबा जोङो जेरावहाय जोङो हाथायनिफ्राय बायना लाबो नाया बांसिनानो हासार मुलि होनायजों बुंफब जानाय ओंखायनो जोंनि देहानि लस जानायखौ नुनो मोनो आरोना गोदोहायथ' बांसिनानो ओ जि मैगंबाबो मिथिंगानिफ्राय नाहबनानै बा आ जेरैहाय माना मनिफोराबो उदैनि थाखाय मोजां होननानै खोनादों। ओमफ्राय खिफि बेन्दों दिंखिया थास' मोनफ्रोबो जाय ओ थास' ओ माबा माबाफोरखौबो गासैखौ जानाय बिबारनि फ्राय रोदासिम जानाय जायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो बायदिसिना जों मैगं थाइगं जाथाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो फिथाइ सा मथायाइ होननो थांबाबो जोङो फिथाइ सामथायावबो हाथाइनिफ्राय बायनाया जेरैहाय मुलि हासार होनानै बा फोमोननाय थायो। जेरैहाय जोंनि ओ भिटामिन लाबाबो माने भिटामिनखौ बारा मोना जेरै मुलि हासार होनानै फेदेरनाय बा फोमोननाय ओंखायनो न' फिथाइ सामथाइ एसे एनै थायोबा गायनानै न'आव जानायानो साबसिन। बिनो होननानै आं सानो आरो ना ओमफाय।
औ नोंथां थारैनो।
औ। थिग बेबायदिनो जोङो ना बेदर होनबाबो ना बेदरावबो बहुत ओ केमिकेल थायो जेराव दानि जुगावहाय बांसिनानो बेमार आजार जेरैहाय लोमजानाय साजानायाबो थाबैनो जायो ओमफ्राय जेरैहाय दानि जुगावथ' केन्सार बेमारा बायदिसिनानो जागासिनो माने होनोबा जोंनि मैगं थाइगङावनो फैजोबनाय गासैबो
औ
ओमफ्राय औ गोदोहाय बांसिन इदि बेमार जानायखौ खोनानो मोनामोन आरोना। जेरैहाय गोजान लामाबाबो जेरावबो थांबाबो जोङो थाबायनाय बा गोदोहाय साइकेलबो गैयामोन थाबायनानै थाङोमोन ओंखायनो। गोदो बांसिन बेमार जानायखौ बा बेमार खोनायामोन आरो ना दानि जुगावहाय ओ खस्थ'बो खालामनो हाला मैगं थाइगङावबो बेमार आजार फैयो ओमफ्राय। जेरैहाय जोङो बहाबा थांबाबो गारि मथर बा साइकेल थांनाय जायो आरोना ओंखायनो दानि जुगावहाय जोंनि देहाया बांसिनानो लस जायोबा मानसिफोरा बेमार आजारजों थैगासिनो बा ओंखायनो जोङो देहानि थाखाय गोबां खस्थ' बा नोजोर होनानै बा नायनानै जानांगौ जानाय लोंनायखौबो थिग बेबायदि नो नोंथाङा जेरैहाय देहानि थाखाय देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय माबा सानो नोंथाङा खोन्थानो हागोनना एसे।
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि। बिदिनो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखायथ' जों जेनेबा जानाय लोंनायफोरा मोजां जानांगोन आरो जों जि जायगायाव थायो बै जायगानि बा रहावाया मोजां जानांगोन नङा होनबा नोंथां? औ बिदिनो जानाय लोंनाय बुङोबा जोङो लोंनाय फोराव नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो नांगौखिनि दैखौ जोङो लोंनांगोन एबा जोङो फुंफोराव दै लोङोबा उ उदै खालियाव होमबानिया उदैयाव थानाय बिजानुफोरा जोंनिया ओंखारलाङो होननानै ओ फोथायनाय दङ आरो बिदिनो देहाखौ मोजां लाखिनो हायो आरो बेवहाय जोङो फुंफोराव फुङावनो सिखारनानै जोङो थाबायथिंबाथाय मोजां जेनेबा बियामफोर खालामनाय एबा एक्सारसाइस खालामनाय जोङो बायदि रोखोमनि एक्सारसाइस खालामनो हायो आरो जोङो गावखौनो जेनेबा मेडिटेसनफोर खालामनानैबो जोङो ओ गावनि जि बे देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो होननानै सानो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जानाय लोंनायनि बिथिङाव नायोबाथाय जानाय लोंनायाथ' दा जोङो जे ओ जि नुयो माने जोंनिया गोबां ङैनो बै हासारफोरखौ बाहायनायखौनो गोबां नुनो मोनो जाय जोंनि औ सुबुंनि देहा मानसिनि देहानि थाखाय जोबोद बेयो हामा आरो बेनिखाय बैफोरनिफ्राय जोङो बारगनो थाखाय गावनो माने जों नफोराव जोङो जि नांगौ मैगं थाइगं हमना लाबाय फा- फालौफोरखौथ जों नआवनो गाय यनो हाखायो बैफोरखौनो जोङो ओ जेसेबां नांगौ फांब्रै फांबा जोङो जेसेबां हायो एसेबां गायना लानाया मोजां मोजां आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा बेवहाय बै ओ जोंथ' माबा जानानैनो मा होनो माइ माइ माइरं ना बे माइ गायनानै जोङो माइरं ओंखाम जानायानो जोंनि गुबै जानाय नालाय बेफोरावबो जों गोबां हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो थ बैफोरखौबो जोङो एप एफा हासार बाहायालासिनो नांगौ बिबांनिल जोङो हासार बाहायनानै जोङो जोंनि जि ओ आबादफोरखौ मावोबा गाहाम जायो होननानै सानो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै फिथाइ सामथाइफोरखौ जाबाथाय साबसिन जायो आरो मिथिंगायावनो बायदि रोखोमनि जोंनिया हाग्रा बंग्राफोराव जोङो मैगं थाइगंफोरखौ मोननो थाङो मैगं थाइगं बुङोब्ला बेवहायथ' जोङो जेनेबा बै हाग्राफोरावनो जोंनिया मोनलाबायो गोबां मैगं थाइगं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थास'फोरखौबो मोनो जोङो औ बेनि अनगायैबो जोङो ओ खिफि लेवा बुङो एबा जोङो ओ बै खोमा खोमा बिलाइ खोमा बिलाइनिखौबो जोङो बिबारखौ जायो नालाय बेफोरबो मोजां आर आरो बेनि अनगायै गोबां दङ बिदिनो जा थावना जोङो ओ जायखौ जोङो नागिरना जायोबाथाय साबसिन होननानै सानो आरो नोंथां आरो जोङो देहाखौ थ जोङो ओ जोंनि बारहावा जि जायगायाव थायो जोङो बे जायगायावबो मा माने एसे बारहावाफोरा मोजां जानांगौ गोन माने जोङो ओम साखोन सिखोनै थानांगोन नफोरावबो लोंनाय दै फोराबो जोंनिया जोङो साखोन सिखोनै लोंनांगोन आरो जेसे हा हायो माने‌ जोङो ओ फिलटारफोर खालामना लोंनाया मोजां माने बेफोराव गिरु थायो नालाय आरो नआव औ साखोन सिखोन गावबो लोगोसे साखोन सिखोन दुगैस्रां लोबस्रां माने सानफ्रोमबो थानाया आं साबसिन जाबाथाय होमबानिया देहानि जि जोंनिया बेमार आजार बेफोर जोंनिया खम जायो होननानै सानो आरो नोंथां आरो नोंथाङा औ बेनि अन अनगायै माबाफोर सानबावोना?
औ ओ नोंथाङा थिग खौनो होनदों जेरैहाय जोङो साखोन सिखोना ओ ओ गोनांसिन जेरैहाय जोङो न'फोराव थाबाबो ओ जा जोङो न' सिङाव थायो बे न' सिङावबो जोङो मोजाङै साफा खालामनांगौ सान सानफ्रामबो होननानै आं सानो ओमफ्राय ओ दैफोराबो थिग बेबायदिनो जोङो ओ दानि जुगावहाय बांसिनानो जेरैहाय बोथोर सोलायनायजों दैफोराबो माने गेरु हमनो जेरैहाय आयरन थायो जायखौ जोङो मोजाङै सु सरनानै बा फिल्टाराव होनानै लोंनांगौ आरोना ओमफ्राय ओ दै बासिखौ लोंनायाबो मोजां जोंनि थाखाय फुङावहाय दैबासि लोंनांग गो ओमफ्राय ओ जा दैबासि थायो बेफोरखौ माने ओ गारनानै आरोहाय गोदान सरनानै दैखौ लोंनांगौ होननानै आं सानो ओमफ्राय जेरावहाय आजिखालि थ' ओ काटनि माइरं मोनो गयबो मोनो गय बो बयनिबो जायगायाव मोनखायो ओ थेवब्लाबो बे माइरंआ बो जोंनि थाखाय मोजां नङा मानो होनोबा जोङो ओ गुबुन हारि बायदि ओ आलादा आलादा बा गुबुन रोखोमनि ओं माबा जानाय लोंनाय जाया जेरावहाय जोङो ओंखामखौनो बांसिनानो बाहायनाय जायो ओंखायनो जोङो ओंखाम संनांगौबा जोङो ओ माइरंफोरखौ मोजाङै सुना लानांगौ ओ मानो होनोबा बेयावबो बुहुत मुलि हासार होनायजों ओ हरनाय जायो स खाना नङा होमबा
नंगौ नोंथां आरो नोंथां मोनसे जोंनिया जेनेब जेनेबा जानायखिनिखौ जोङो बायदि रोखोमनि जायो बेदरानो जा ना जा जायफोरा माने जोंनियाव थाबनो हजम जाया बेफोर मुवाफोरखौ जोङो एसे खम जायोबाथाय गावनो होमबानिया साबसिन जायो होनना सानो आरो नों
औ औ औ नंगौ नोंथां होमबा ओ जोङो जा देहानि बा सावरायनाय नोंथाङाबो फोरमायहर बाय आंखौ एसे फोरमायहोबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि टाइमाबो जाबाय
नंगौ नोंथां गोजोन्थों नों
ओ औ औ